हेल' औ नोंथां खोनादों
औ औ दा नोंथाङा आंखौ मानि बिखय सावरायनो होननानै कल हरदोंमोन
दा नोंथाङा आं नोंजों गायनाय फुनाय बा माइखौ बोरै गायो बोरै माइ आबाद गायोब्ला बोरै मुलाम्फा जायो बेनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदों नोंथाङा फै ना
औ आं फ्रियैनो दं सावरायनो हागोन
औ दा होमबा आं सावरायनोसै
औ दे
औ जों माइ होनबाथ' माइआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बेसाद नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ
दा जों माइखौ बोरै गायो आं नोंथांनिफ्राय बुंनोसै नोंथां औ दा जों माइखौ गायनो होनदों अब्ला माइखौ जोङो मखौ
औ माइखौ
खोथियाखौ फिसिना लाग्रांगौ खोथियाखौ फिजनानै फोथारखौ हालेवना लाद्रनांगौ जायो बेनि उनाव
औ खोनादों नोंथाङा सिरि जाबायदिे खोनायाखै नामा सार
हेल' नोंथांनो सारभारनि प्रब्लेम जादों नामा एसे नोंथां नोंथांनि माथोखौ खोनादियासै आङो
हेल' हेल'
नोंथांनो सारभार प्रब्लेम
हेल'
हेल' नोंथांनि माथोखौ खोनादयासै एसे सारभारनि प्रब्लेम जादों नामा हेल' हेल' नोंथांनि माथखौ आं खोनादियासैमोन सार नेटवर्कनि प्रब्लेमसो जादोंमोन नामा खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथाङा माइ आबादनि सोमोन्दै बुंगासिनोमोन ना सावरायगासिनोमोन? एसे फोरमायबा मोजां जागौमोन? खोनादोंना नोंथाङा?
औथ' आरो नोंथां दा जों माइ होनोब्ला खोथियाखौ जों
औ खोथियाखौ फोनानै जोङो खोथियाखौ फुनानै हाखौ एवनानै माइखो गायो नङा होनबा? खोनादोंना? हेल' नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै नोंथांनि माथोखौ खोनादिया?
नोंथां दे बुं। औ नोंथां दा जों माइखौ बोरै बोरै गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
माइखौथ' नोंथाङाथ' दहाय खोथियाखौ बोरै फो यो बेनि सोमोन्दै बुंखांखाबाय बेनिफ्राय जों खोथिया खौ फुनानै खोथियाखौ फुखांनानै जोङो हाखौ एवग्रोना लायो दानि दिनावथ' मोसौजों एवनाया खमानो नुनो मोनसै बांसिनानो ट्रेक्टरजों हेन्द ट्रेक्टर आरो बे ट्रेक्टर गिदिरजों बांसिनानो ट्रेक्टरजों एवो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
जों हाखौ एवग्रोना लानानै फोमोनना लानानै जोङो माइखौ गायो नङासै हबा?
औ औ। दा बिदिनो जोंनाव माइनो अनगा गोबां गुबुन गुबुनबो आबाद मावनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
दा माइयाथ' गोबां गुबुन गुबुन जायगायावबो गायनाय जायो दा केरेला बेंगलर इफोरखिबो जोबोद
माइनि माबाया गोबां दङ। दा जों माइखौ गायनानै देरनायखौ नेनानै हानाय जायो नङा होमबा? औ दा जों बिदिनो माइखौ हाखांनानै मारा होयो थिगबेबायदिनो गोदोनि बायदि दानि जुगावथ' मोसौजों माइखौ नाला।
औ।
दाथ' जोंना माइखौ माबा गोबां मानसियानो मोसौखौ बावलांनो हमबाय। औ। बेनिखायनो नोंथांमोननिथिं बोरै बोरै माइखौ नानाय जायोबा हानाय जायो?
जोंनिथिंबोथ' गोदोनि बायदि मोसौजों नानाया खमसै दा जुगजों लोगोसे सोलाय लांफानो गोनांबो जायो नङा होमबा? माइजों ना मोसौजों नाबाथ' जोंहा गोबां खामानि थालाङो मास मोनसे गाहाम नांगौ जायो नङा होमबा? बेनि थाखायनो दा माइ हाग्रा मेचिनफ्राबोथ' गोबां दंसै नालाय जोंनियाबो बिदिनो माइ हाग्रा मेसिनफोरजोंनो सानसे साननैयावनो माबाजोबनाय जायो आरोखि। औ।
दा बिदिब्ला होनबा नोंसोरनि थिं माइखौ मेसिनजों नानाय जायो आरोना नोंथां? औ दा जोंनि खैथ' मेसिनजों नानाय जाया मोसौजोंनो नानाय जायो। औ। गासैखौबो माइ हानायबाबो आखाइजोंनो हायो माने मेचिनखौ बाहायनाय जाया आरो‌
औ-औ।
दा माइ होनोब्लाय औ।
जोंनिथिंबो आखाइजोंबो हायो आरो बांसिनानो मेचिनजोंबो माबानाय जासै।
औ। दा आखाइजोंबो मेचिनजोंबो नानांगौ जायो आरो गोदोनि बायदिथ' नंला नालाय।
औ।
औ दा जों माइ होनोब्ला जों माइखौ गायथारनांगौ जायो। जों जानायनि थाखाय माइखौ नांथारगौ जायो गोनांथि। माइ नङाब्ला जोंहा। गैया।
औ जोंनि बे मेन जानाय माबा जाबाय नालाय। आदार दा नोंथाङा माइखौ हानो रोंगौना रोङा बेनि बिखय फोरमायबा मोजां जागौमोन।
औ औ नोंथां। दा माइखौथ' आङो हानोथ' रोंगौ रोंनाया। माइखौ गायनोबो रोंगौ हानोबो रोंजोब जिहेथु जोंहा न'आवनो गायो नालाय। गासैखौबो रोंनांगौ जायो आरो।
गासिखौबो रोंना थाबा मोजां नङा होनबा?
दाथ' माइ गायनायनि बोथोर नालाय दा थ' गायगासिनो दं माइ।
औ दैलां बोथोर जिहेतु गायनाय फुनाय नि।
औ दा जों गायाबाबो जाया। जों जानो थाखाय माइखौ गायथारनांगौ जायो। औ दा नोंसोरनिथिं गायगासिनो ना गायाखै? ना दैफोर गैया? औ। औ।
दा होमब्ला। नोंसोरनिखैबो गायगासिनो आरोना? औ-औ। जोंनिजोंबो गायगासिनो माइखौ दा जोङो गायखांनानै जेब्ला माइआ गोथां-गोथां फिथाइ फिसा-फिसा थायगोन अ अब्ला जोङो बेखौ मोनहोनांगोन। आरोना?
औ।
बेखौ मोनखांबाथाय माइखौ हानांगोन आरो जोङो।
ओम नंगौ।
जहाखांनानै जोंहा मारा नानांगौ जायो
ओम
नाखांनानै मोसौजों नाखांनानै बेखौ ओ बाख्रि बा दुलियाव सोना दोनो आरो दा जोङो माइनिफ्राय माइरंखौ बोरै खालामनो दा माइनिफ्राय जोङो जेब्ला माइखौ जोङो हाखांनानै नारा होखांनानै माइखौ जोङो सौनो थाङो सौखांनायखौ नै ओंखारनायखौनो माइरं बुङो आरो औ दा नोंथाङा नोंथांमोननिखै मा मा माइ गायनाय जायो एसे बुंना होदो गुसङै
माइ-माइफोरखौथ' गोबाङानो गायो खिन्थु एसेबांथ' आं नामफोरखौबो मिथिजोबा जिहेथु एसेबां आं बे माइरंफोरनि नामफोर मिथिजाया हिसाबै माखासेफोरनिखौ मिथियो माखासेफोरनिखौथ' मिथिया जोंनिखै गायो होनबा माइब्रा माइ गायो जिहेथु माइब्रा माइजों जों फिथा जायो आरो जोसा माइ गायो आरो रनज'ना माइ गायो बावा माइ गायो
औ
आरो रनजित माइ गायो आरो गोबां दङ बेफोरनि नामखौ मिनथिजोबा आं एसेबां
औ दा होनब्ला आं मा मा माइ गायो नोंथांनो फंनैसो खोन्थानाहोसै जोंनिखै
ओं
औ जोंनिफ्रायथ' दा माइ गायो होनबा माइसालि माइ गायो माइब्रा जोसा रन्जित माइ आरो गोबां दङ बास माइ बावा आरो बावाखौथ' फोनायसो जायो नालाय गायनाय जाया औ बिनिखायनो जोङो बेखौ माइसालि माइ बेफोरखौनो गायनाय जायो होमब्ला जोंहा समाबो जाना फैबाय नोंथां जोंहा दा माइ माइरंनि बिखय सावरायनाया एसेनोसै
औ
दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ फिन लोगो मोनगोनखौ आसा खालामबाय
औ दे नोंथां दे
औ दे गोजोन्थों